हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो फिन जासिहरनाय जाबाय नोंथां
अ आङो नोंथांजों माखासे आबाद मावनायनि माखासे सोमोन्दैफोरसो रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां आं आंनि आबाद मावनायनि माखासे रोंगौथिफोरखौ खिन्थानोसै आरो नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिजों माखासे सोमोन्दो गोनां थानाय फोरबोफोर एबा आबादफोरखौ आंनो फोरमायना हो बेबायदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आबाद मावनानै जिउ खुंनायनि राहा नोंथां
औ औ
गिबियावनो आबादखौथ' आङो गोबां रोखोमनि मावो बेबायदिनो आङो नों नोंथांनो फोरमायनोसै आ लेबु आबाद मावनानै नोंथाङा माबोरै जिउ खुंनो हागोन नोंथां आरो नोंथाङा इयुनाव सोलोंनानै लानो हागोन आरो जुदि नोंथाङा साख्रि बाख्रि मोनाब्ला इयुनाव बेबायदिनो जोंनो लेबु आबाद मावनोब्ला एबा लेबु आबादनि फालांगि खालामनोब्ला आबाद मावनानै नोंथांनो गिबियावनो गोबां बिबांनि हा नांगोन आरो नोंथां नोंथाङा मानो होनबा फालांगिसो खालामनो नागिरदों नालाय बेनि बेनि उनावनो नोंथाङा गिबियावनो लेबुनि मा लेबु आबादखौ मावनाय जागोन बेखौ नोंथाङा बासिगोरनानै लानांगोन आरो जोंहा लेबुआ गोबां रोखोमनि दङ जेरै आसुखुर नारें लेबु आरो खमला लेबुबो बुङो जायखौ गल गल गल होननाय गल गल जायो जायनि माबाया महरा बे गल बे गल लेबु एबा खमला लेबुखौ डक्टरफोरा जानो थिनो आरो अपारेशन जाखांनाय उदै हाखावजानाय मानसिफोरखौ बेखौ जायोब्ला थाब हामो होनो आरो बेनि थाखायनो बिनि बेसेनाबो बांसिन जायो आरो गुबुन लेबुफोरनिफ्राय मा होनो बिदिब्ला गिबियावनो नोंथाङा लेबु बु आबाद मावनोब्ला नोंथांनि हाखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन आरो जेरै नोंथाङा माइ गायनायाव हाखौ हालेवो बेबायदिनो लेबु आबाद मावनायाबो गोरलैसिन आरो साबसिनबो जायो आरो गिबियावनो नोंथाङा हाखौ हालेवनानै लादो हाखौ हालौवखांनायनि उनाव मा खालामदो मा खालामदो आं गिबियावनो नोंथाङा माखासे हासारफोर होनानै लाग्रोदो आरो बेबायदिनो जोंहा मोसौ खि दङ बेखौ जोंहा मा खालामनांगोन हासारखौ मोसौ खिनि हासारखौ मोजाङै हाजों गलायनानै लाग्रोनांगोन आरो जाहाथे हाया जोंना हासार गोनां जायो हासार गैयि हाखौ बै खालामनो थाखायनो जोंहा हासार गोनां खालाम नो थाखायनो जोंहा मा खालामनाय जायो गोबोरखि होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा आबादखौ रैखा खालामनो जेवरा दुमनानै लानांगोन आरो मोसौ मैसो बोरमाफोरनिफ्राय बेबायदिनो नोंथाङा लेबुनि फुलिखौ लाबोदो नोंथां जोंना खमला लेबुनि फुलिजों नारें लेबु बेखौ आबाद मावोब्ला साब साबसिन जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा लाबोनानै मोनसे जानथायाव एबा हाखर खुरै खुरै नोंथाङा मा गायलांदो आरो नोंथां गोजान गोजान गायनांगौ मानो होनोमब्ला लेबुनि मा होनो बिफाङा गिदिर जायोब्ला जावथुब जावथुब जायो आरो बेनिखायनो बा मिटारसो गोजानाव गायोब्ला। मोजां जायो आरो लेबुखौ खानायावबो मोजां जायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा गोजान गोजान गायदो बेबायदिनो गोजान गोजान गायखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ नोंथां हाखौ मोजाङै फबनानै होनांगौ आरो नङाब्ला मा जायो अखा नोंथाङा गायखांनाय लोगो लोगो अखा मोनोब्ला बै अखानि दैया लेबुनि रोदायाव हाबफैयोब्ला लेबु बिफाङा थाब थैयो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बै लेबु बिफाङा जेब्ला फिसा जायो बा एबा जिखुनु देरो अब्ला लोगोेबो बिफां खाथियाव नोंथाङा हाग्रा ब्रंग्रा रज' होनो मोननाय नङा आरो मानो होनोब्ला हाग्रा बंग्राफ्रा रज'योब्ला बै लेबु बिफांनि हासारफोरखौ बोनानै लाजोबो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव लेबुआ मोजाङै देरख'नो हाया। आरो देरोब्लाबो मा जायो मोजां नांगौ रोखोमनि फिथाइ थाया आरो नोंथां। बिनि थाखायनो हाग्राफोरखौ रज' होनो मोननाय नङा आरो नोंथां बेनि उनाव माखासे लेबु आबादफोर गायोब्ला माखासे जेंनाफोर नुजायो। बै जेंनायानो जाबाय बै लेबुनि बिलाइफोरखौ माखासे जोंना एम्फौ एनलाफ्रा जायो आरो नोंथां बै एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा मोननो थाखायनो लेबु आबादाव मा होनाय जायो होमबा मुलि होनाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो मा लेबु आबादाव मा होनाय जायो भिटामिन होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंहा लेबुखौ मा गिदिर मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा लेबु मावोब्ला नोंथाङा थाम दान थाम बोसोरनि उनाव लेबुनि फिथाइखौ मोननो हागोन आरो नोंथां बेनि उनाव नों नोंथाङा लेबुखौ खानानै फाननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा लेबुनि आबादखौ थाम बोसोर गायखांनायनि उनाव नोंथाङा मा होनो ब्रै एबा बा बोसोरसो लेबु फिथाइखौ खानानै मोनबाय थागोन आरो नोंथां। दा लेबु फिथाइ एबा लेबु आबाद गायोब्ला गोरलैसिन जायो। मानो होनब्ला नोंथाङा माइ आबाद गायोब्ला बोसोरे हालेवबाय था गौ जायो आरो नोंथां हालेवनायजों लोगोसे नोंहा मा जायो बोसोरे खोथिया फुनो थाखाय माइ फुनो थाखाय एबा माइखौ हानो थाखाय आरो मारा होनो थाखाय नोंथाङा गोबां रोखोमनि लेबारफोरनि जेंना जायो आरो नोंथां आजिखालिनि जुगाव लेबार मोननो थांला नोंथाङा बै लेबार मोननायाव जोबोद खस्थ' जायो आरो नोंथां नाथाय लेबु आबाद गायोब्ला मा जोंहा खनसेल' हालौवनांगौ जायो आरो बेनि उनाव जोंहा गेजेर गेजेर खालि हाग्राफोरल' सननानै होनांगौ जायो आरो नोंथां एसिबां लेबारफोरनि एबा खामला हाजिराफोरनि इसिबां गोनांथि जाया आरो नोंथां। बेनि थाखायनो बेखौ गोरलैसिन होननानै सानो आरो नोंथां। बे लेबु कारजिखौ जोंहा भारत सरकारा जोंनि आसामनि लेबु कारजि जि आइ टेक होनाय जाबाय आरो नोंथां जोंनि लेबु कारजिखौ दा गुबुन हादराव फानहरोब्ला जोंहा। गोबां दाम मोनो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो। बेबायदिनो जोंहा न'खर सालायलांनो हायो आरो नोंथां लेबुजों जोंहा आसारफोरबो बानायो आरो नोंथां बेबायदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो माबाफोर नोंनि रोंगौथि दंब्ला आंजों फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोंथाङा लेबुनि सोमोन्दै फोरमायनायनि होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां दा आङो नोंथांजों जोंनि बे बर' हारियावहाय जोंना काति फोरबो आरो आमथिसुुवानि सोमोन्दैहाय आङो जिखिनि मोनथिगौ नोंथांनो आङो बेखौ फोरमायनानै होनो सानबाय नोंथां
औ नोंथां फोरमायना होनो हागोन
औ दा आमथिसुवानि सोमोन्दै बुं थाङोब्ला बे आमथि समायाहाय जोंना बर'फोराव जोङो बेखौनो जेनेबा गाजा गोमजायैहाय खुंनाय जाया आरो जेरैहाय जोंना बैसागु फोरबोआवहाय जोंना जायै लोङै दामग्रा देग्रानि गेजेरजों गावनि जेंनाय रोमजानाय रोजाबनायनि गेजेरजोंहाय ग्रोम ग्रोम बे फोरबोखौ जोङो नाय जायो आरोसोर जों बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरखौ जोबोर बायदिसिना फिथा सौराइ ओंखाम बेदरनि गेजेरजों जोंहाय आलासि दुमसिजों जोंहा खौसे जालायनानै जोंहा जानाय लोंनानै बे फोरबोखौ जोंना बारहोहरो नाथाय बे आमथिसुवायावहाय जोंना जेबो गाजा गोमजायैहाय बेखौ जोंना जाया थेवब्लायबो बे फोरबोखौ बा बे सानखौ जों मानि थाखाय फालिनाय जायो बा माबायदि खान्थिजों मा फोथायनायजों बे आमथिसुवाखौयाव जोंना फालिनाय जायो बेखौ जोङो साफ्रोमबो मिथिनां जोबोद गोनांथार आरो नोंथां जेरैहाय जोंना बे फोरबो सानखौ जोंना बर'फोराहाय बे आमथिसुवा सानखालि जोंना बुहुमखौनो सुवा जायो होननानै जोंना फोथायनानै लायो आरो हारियावहाय बिदिनो जोंना बे फोरबोआवहाय हा जावनाय हालेवनाय बिफां लाइफां दाननाय बिफाङाव गाखोनाय बाख्रियाव गाखोनाय जोंना बेफोर हाबाखौ मावनाय जाया आरो लोगोसेनो आमथिसुवा फैनायनि सिगां बर'फोरा जोंना मा खालामो गोजौआव जे दैखांनानै दोननाय माइज्लि थायोना बे माइज्लि हाय गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला बे गोजौआव दैखांनानै दोनोबा जालायनो बे जोलैनि बेगरफोरा गला जायो होननानै फोथायो आरो माने बे मानो होनना बुङोब्ला बे समावहाय जोंना बुहुमखौनो सुवा जायो होननानै फोथायो नालाय लोगोसेनो जोंना आमथिसुवा खालि लायनो बिफां लाइफां दानोब्लालाय बिफां एबा हाग्राया जाखांनो रोङा होननानैबो फोथायनाय दङ आरो बेनिखायनो जाहाथे बिफां खायसे जोंना बेन्दों बेनला हाग्राफोरा जाहाथे जाखांनो हाया बैफोर नाङिफोर खायसे हाग्राफोर थायोना ओरैनो जोंना न' सेर सेर रज'ला बायनाय बायदिफोर बिदि हाग्रा बेन्दोंफोरा जाहाथे जाखांनो हाया बेखौ जोंना फोथायनाय लानानैनो जोंना बेफोर बे सानावहाय जोंना एवस्रांनानै लायो आरो बर'फोरा लोगोसेनो जोंना आमथिसुवाखौ ओरैनो स्नि सानालागै फालिनाय जायो बे स्नि सानावहाय मा खालामो जोंना जोबथा सानाव बर'फोरा न'खर न'खर हाबाय नानै जोंनाहाय थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथाय जालायो आरो गामिफोरनि सुबुं बो जा खान्थाल फिथफोरखौसो जालायनाय जायो फिथ सामथफोरखौसो लोगोसेनो जोंना बे जोबथा सानखालिनो जोंना न' बां सिबग्रा हासिब हानि संग्रा दो दोख्ला गासिबो बेखौबो जोंना माने गार'जोबनानै गोदानै लाबोफिननाय जायो आरो न'आवहाय बिदिनो जोंना न' बांफोरखौबो लिरस्राङो जि जोमफोरखौबो सुस लाङो बेबायदिनो जोंना जोब थि सानखौ लानानैहाय बे फोरबोखौहाय जोंना बिदाय हरनाय जायो आरो लोगोसेनो काति फोरबोनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बे कति फोरबोहाय जोंना आसिन दाननि जोबखालि सानखा बा काति फोरबोखौ जोंना बे हिसाबै फालियो आरो जेरैहाय आसिन कातआवहाय जोंना माइ दुब्लिफोरा सोमखोर महर लानो हमो बेावहाय फरायबोयो माइफोरा फोथाराव जेरैबो माइफोरा मोनस्रो मोनस्रो जानानै जोंना सनानि गाब लायोना बे समावहाय जोंना मा खालामो काति फोरबोआवहाय जोंना बिमा लोखिखौ खुलुमनाय जायो आरो बे थरायनाय माइ दुब्लिया जाहाथे जोंना जेबो खैफोद आफोद जाया माइ आबादफोरा जोंना मोजाङैनो मोजां थायो बेफोरखौ जोंना मिजिंथिनानैनो काति फोरबोयावहाय लोखि बिमाखौबा आर'ज गाब गाबनाय जायो आरो बे सानाव मा खालामो जोंना मोनाबिलियावहाय सियाल गाबनायनि सिगांनो माइ दुब्लि आरो मैगं थाइं बारियावहाय गलियावबो बाख्रियावबो आरो ब थ'आवबो जोंना गासा सावनाय जायो आरो आबादारिफोरा जोंना अबंलारै खाथियाव आर'ज गाबो जेनेबा जाहाथे एम्फौ एनलानिफ्राय आबादफोरा मोजाङैनो मोजां थायो जेबो खहा जाया गावसोरनि खस्थ'जों मावनाय ज आबादफोरा मोजाङैनो मोजाङै थायनानै माइफोरा थायो मोजाङैनो मोजां बेखौ मिजिंथि बिनानै जोंना गासा सावनानै आर'ज गाबो लोगोसे जोंना थुनुंसि जिब गोदान बिफाङावबो जिवारि सावनानै फोंनाय जायो आरो आरो बे गासा सावनायाथ' जोंना इसोर इसोरखौ लानानै जों बिमा लोखिखौ लानानैसो जोंना खुलुमनाय जायो जाहाथे बे बिमा बिफा मसियानो आबाद फोथारफोरखौ मोजाङै मोजां लाखिथों होननानै आरो जों बिगियनियारि बिथिं बे नायनो थाङोब्ला जों हमना मोनो जे जेरै जों जिगासा सावो ओरैनोथ' एम्फौ एनलाफोरा जोंनामा दुराव बारसोमनानै थैयो आरो दा बिगियानारि बिथिङ नायनो थब्लाबो जों बेखौ मोननो थायो आरो दा बिदिनो जोंनाहाय बे फोरबोखौ जोंना सोरगांनि फोरबो होननानैबो बुंनाय जायो आरो जोंना बेयावहाय ओरैनोथ' जेबो बेहाय बे फोरबोआवबो जोंना जानाय लोंनायजों मुखुब जाया मोसानाय रंजानाय बेफोरबायदि जोंना जेबो जाया नाथाय थेब्लायबो बेफोर बेखिनि नेमखान्थिखौ जोङो खालामनानै जोंना बर' हारियाहाय बर' हारिनि सुबुंफोराहाय माने गावबा गावनि जि आबाद फोथार लोगोसेनो जों बाख्रियावबोथ' जोङो गास सावो लोगोसे मोसौ गलियावबो जोङो गासा सावो जेरावहाय जोङो मोसौफोरा मोजाङैनो मोजां थाथों गोख्रोङै थाथों बेखौ साननानैनो गासा सावनानै